हेल'।
खोनादों ना।
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना दा।
औ फ्रियानो।
अ बिदिब्ला बर'फोरनि बैसागुनि सोमोन्दै दसे राय्लायजागोन नामा सानैजों।
औ राय्लायजागोन दे‌।
औ आ नोंथांनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ बर'फोरा माबादि फालियो।
जोंनि ओनसोलावथ' बैसागु खौ जोंना रायजोयैनो जोंनि गामियाव आरो गामियैनो जेनेबा फास बैसागुआवथ जोङो ओरैनो मोसौ इफोरबायदि थुखैनाय जायो नालाय मोसौफोर मोसौनि बैसागु सिगां खालामग्रोनाय जायो नालाय। ओ ओमफाय औ बेनि उनाव ओरैजा जोङो मानसिफोरा अखानायैहाय ओ गेदेरफोर मा होनो उन्दै गेदेर सनमान लालायनाय बिदिनो खुलुमलायो आरो ओमफ्राय बेनि उन नावथ' जोंनियाव ओरैनो गामिनि गासैखौबो लानानै न'खर न'खर ओरैनो बिमा बिफा बिदा बिनानाव गासैबो ओंखारनानै जमा जमा रंजायो। जेनेब बा न'खर न'खर मागिनाय जायो आरो
औ
हाबनानै उम फाय बेनि उनाव आरो जोंनियाव ओरैनो गामिनि गोजा बहागि मेला इफोरबायदि खुंनाय जायो।
आतसा आतसा जोंनि ओनसोल औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फालिनाय जायो बैसागुखौ जेरै जोङो जोंनि ओनसोलावहाय ओ सैथ्र दाननि सैथ्र दाननि जोबनायखौ संक्रान्ति होननानै बुंनाय जायो जोंनियावहाय। ओरैनो नि ओनसोलावहाय बैसागुखौ ओ बैसागुखौ मोननै रोखोमाव जोङो फालियो होननानै खोनादों। ओ बा जोङो मानिलायो। जेरै मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो हिसाबै जोङो ओ बुंलायो जोंनि ओनसोलावहाय। जेरै जोङो ओ सैथ्र दाननि सै सैथ्र दाननि जोबथा सानखौहाय ओ मोसौ मोसौनि बैसा सागो होननानै जोङो बुङो। ओ जेरै जोङो मैसो मो-मोस सौनि बैसागुखौ ओ सैथ्र दाननि जोबनायावहाय जोङो मोसौ मोसौफोरखौ थुखैनो थाखाय जोङो दैमायाव लांनाय जायो। बेनिफ्राय मोसौ थुखैनायनि सि सिगां जोङो माखासे जिनिसफोसखौ जोङो जिनिसफोरखौ जों रेदि खालामनानै लानाय जायो जेरै ए ब हांगार दोनि जे माइ ओंखाम संग्रा दोनि हांगारखौ फुख'नानै थाव गुबैजों लगायनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय ए दिगलि फिफां बिनि उनावहाय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो रेडि खालामनानै लायो बिनि उनाव जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय दैमायाव थुखैखांनायनि उनावहाय मोसौनो जोङो लाव फान दाउनि माला गानहोनाइ बिनि उनावहाय गलियावबो ओ गलियावबो जोङो मा ओ मोसौ लाव फान्थावनि माला गानहोनाय जायो। आरो बे समाव जोङो जोंनि ओनसोल सोलाव ओ जोङो रायजलायलायो बा जोङो गोदोनिफ्रायनो आबै आबौआ खोन्थानाय बायदिब्ला ओ संक्रान्तथि समावहाय मोसौखौ जोङो लावथिजों बुनाय जाया।
हेलौ
जोङो दिग्लि दिग्लि बिफांजोंसो जोङो बुनानै दैमायाव होलांनाय जायो होननानै ओ होलाङो बेखौ जोंनि आबै आबौआ गोदोनिफ्रायनो खोन्थाबोदों आरो दा बिनि उनावहाय जोङो बैसाग दाननि जोंनि ओनसोलावहाय बैसाग दाननि से अक्टखालि ए न खरनि गासैबो नखरनि गासैबो गावबा गावनि नआवहाय ए जोङो आनान गसाइ खौ ओ गोसोखांनाय जायो बा खुलुमनाय जायो। बेनि उनावहाय थोरा उन्दैखौ गिदिरा उन्दैखौ मान होनाय ओ बिनि उनावहाय मोसौ सनमान लालायनाय जायो बिनि उनावहाय जोङो नैथि बैसाग दाननि नै थि नैथि सानावहाय ए माने गामि गामि ज लोगो नांनानै ए सेंग्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा आलदा बोराय बुरैफ्रा आलदा आलदा आलदायै जोङो मा गामि गामि जोङो न न हाबनानै मागिनाय जायो जानाय लोंनाय खालामनानै रंजानाय हिसाबै जों बैसागु फालिनाय जायो आरो।
औ।
आ दा नोंथांनि ओनसो सोलावहाय ओ लांदां बैसागु बा बैसागुनि थाखाय माबाफोर प्रग्रामफोरखौ माबोरै खुंनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि बे गामियाव बेफोरबायदि गिदिर प्रग्राम बानायनाय जाया। जोंनियाव गामिनि गोजायैनो ओरैनो गामिनि गोजा फिसा ओरैनो जायो आरो रंजायो बिदिनो बयखौबो लानानै बोराय बुरैनिफ्राय ओरै उन्दै उन्दैफोर गेदेर उन्दै गासैखौबो लानानै रंजानाय जायो आरो प्रग्रामाथ' बेफोरबायदि बांद्राय गिदिर बानायनाय जाया। ओरैनो जोंनि खाथि खालायाव जायो। ओमफ्राय जोङो बेफोरावनो जेनेबा थांनानै बाहागो लाहैनो हायो आरो ओरैनो थ' मोसानाय औ मोस सानाय गेलेनाय खेला दुलाय फोराव थांनानै जोंबो बाहागो लाहैनो हायो ओमफ्राय जोंनि जायगायावथ' जोंनि रायजोनियाव एफोरबायदि गिदिर प्रग्राम जाया माने
औ।
औ।
ओरैनो नोंसिनि नोंसिनि ओनसोलावहाय जे संख्रान्थियाव जोङो गोखा गोखै जानाय होननानै बुङो बे जानायावहाय ए नोंथांनि ओनसोलावहाय मा मा गोखा गोखैयाव मा मा जों जानाय जायो?
जोंनियावथ' गोखा गोखैयाव ओरैनो रायजोफोरा जमा ओ बैसागु मोसाखांनानै जेनेबा इदिनो सानबा बा सयदिन बेफोरबायदिखौ मोसाखांनानै जेनेबा स्नि दिन स्नि दिन खालि स्नि थारिख खालि आरोना सात थारिकाव ओ जोङो ओरैनो गोखा गोखै बिदिनो जेने गोखा गोखै होनोबाथ' जोङो मैगंफोरा गोबां होजायो ओरैनो ओ मा होनो खुंखा ओरैनो बै खिफि बेन्दों जेनेबा ओ ओरैनो खान्थाल माबा माबि इदिनो गोबां खैबाथा मेगं लगायनानै जायो आरो। गासैबो मैगंखौनो बुथुमनानै जेनेबा दिंखिया फोरबो होफानाय जायो। बिदिनो
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो औ जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोखा गोखैखौ जोंनि ओनसोलावहाय संक्रान्ति खालि बैसा ओ सै त्र दाननि जोबथा सानखालि जानाय जायो। बेवहाय एक स' सातता एकस' सातता मै मेगंखौ कालेक्ट खालामनानै जमा खालामनानै बेवहाय ए दाउ बेदर सोरबा दाउ बेदरजों सोरबा अमा बेदरजों होनानै जायो। दा गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दङ जोंनि ओनसोलावहाय जे जोङो गोखा गोखै जायोबा बै सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव जुदि गोखा गोखै जायोब्ला जोंनि देहायाव थानाय बिगुरनि बेमारफोर बा जोंनि देहायाव थानाय बिसि बांनाखि बेमार आजारफोर दङ बेखौ जोङो खारो। होननानै बा मोजां जायो होननानै जोंनि आबै आबौआ खोन्थासो लायो आरो। बा खोन-खोन्थाबोदों। आरो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय लांदां बैसागु बैसाग दाननि जेब्ला जोङो थाम ओ थाम खालारखारि माने थाम ब्रै खालारखालि जोंनि ओनहोलाव हाय ए लांदां बैसागु होननाय मोनसे माने जोङो पग्राम खालामनाय जायो। जोंनि ओनसोलावहाय जे लांदां बैसागु खालामनायनि मेन माने उददेसआ जाहैबाय जोङो बर'नि बर'नि जानाय लोंनाय एबा बर' गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय ओरै दख'ना हिनजाव फोरा दख'ना फास्रा बिनि उनावहाय हौवाफोरा गामसा बेनि उनावहाय खाम, जथा, सिफुं लानानै मा खालामनाय जायो बेवहाय मोनसे ओ लांदां बैसागु खौ खालामनाय जायो। बे लांदां बैसागुआवहाय जोंनि ओनसोलावहाय ओ बादायलायनाय माने बादायलायनायबो खालामनाय जायो। बेवहाय गोबां रोखोमनि खाथि खालानि ओ गामिफोरनिफ्राय ओनसोलफोरा ज' जानानै मोसा खावरिफोरा ज' जानानै बेवहाय मोन ओ बादायलायनायबो खुंनाय जायो। बे बादाय लायनायावहाय जाय फोरा मोजांसिन साबसिन गावबा गावनि गाननाय जोमनाय ओ बा दामग्रा देग्रा आगजुफोरजों ओ खुगा मेथाइ खननानै मोसानानै जायफोरा साबसिन मोसानानै ओ मो जां मोसानानै दिन्थिनो हायो। बैफोरनो माखासे माने ओ प्राइजफोरबो होनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे लांदां बैसागुजों लोगोसे माखासे गथ'फोरनि गथ'फोरनि जेरै-खेला गेलेनाय बादाय लायनाय खन्थाइ आव रायनाय ओ माने माखासे माने माने माखासे दिन्थिफुंनाय खालामनाय जायो। आरो बेबायदि खालामोब्ला गथ' फोरनि बेबायदि खेलाफोर माने बादायलायनाय खालामोब्ला गथ'फोरा माने फैबाय थानाय समावहाय गावबा गावनि साहसखौ माने बारायनो हागोन होननानै जोंनि गोदोनि आबै आबौ बा आइ आफामोनहा खोन्थायो। बिनि थाखायनो बे प्रग्रामखौ खालामनाय जायो। दा नोंथांनि ओनसोलावहाय बेबायदि प्रग्रामफोर खालामो नामा?
जोंनियावबो बिदिनो खालामो खालामनाया जेनेबा जोंनि ओनसोलाव ओ जोंनि एसे गोजान जायो आरो बेहाय मोनसे प्रग्राम जाबाय थायो बोसोरे बोसोराव बोसोर जायो आरो माने जोंनि खाथियानो जायो नालाय बेहाय जायो जोंनियावबो ओरैनो मोसानाय बादायलायनाय इदिनो खन्थाइ आवरायनाय इदिनो गथफोरनि खेला जेरै खारनाय बारनाय ओरैनोथ' गोबां खेला दङ जेरै दिरुं बोलायनाय बेफोरबायदि गासैबो ओमफ्राय जाय जाय गोसो माने बेफोराव बाहागो लाहैनो हायो आरो बेबाय दिनो खुंनाय जायो बेयाव बोसोराव बोसोर खुङो आरो
ओरैनो नोंथांनिथिं लांदां बैसागुफोर बा बैसागु मोसानायफोरखौ माबायदि फालिनाय जायो?
जोंनियावथ लांदां बैसागु मोसानाय बेहायनो ओरैनो बेलासि फोराव जेनेबा बेहाय प्रग्राम जाखायोना बैसागुआव मोनसे एसे ओरैनो प्रग्राम बायदि खालामखा नालाय बेहायनो एसे बेलासि समाव जेनेबा जोंनियाव बिदिनो दामग्रा ओ जेरै खाम सिफुं जथा बेफोरबायदि जाबस्रिंफोर लानानै ओरैनो गावनो खुगा ओ खुगा गावसोरनो खननानै जों जोंनि खुगाजोंनो खननानै जेनेबा लांदां बैसागुखौ मोसानाय जायो आरो बेबायदिनो बेलेगनि मेथाइ दामलाय लाया लासेनो जोंनो जोंनि खुगाजोंनो खननानै मोसानाय जायो आरो
औ दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'सै नामा
औ दे ओं
औ दे बिदि ब्ला